हेलौ
हेलौ
औ मोजां खोनादोंना हेलौ
औ नोंथाङा खोनायाखै नामा
खोनादों नै दासो मोजाङै खोनादों दहाय खोनायाखैनोमोन नोंलाय नों खोनादों मोजाङै
अ ओहो आं जेबो खोनायाखै
हा
दहाय जेबो खोनाथाराखैमोन आङो नोंथां
नै दाबो मोजां खोनाखैनो आङो मोजां खोननायासैलाय एसे बोरैबा उम नोंथांमोनथिं थाउनआ थावारा एसे प्रब्लेम जायोखोमा ना हेलौ
टावाराथ आङो नै थावार नांनायथिंनो फैबायमोन नोंथां हेलौ
मोजांखौनो खोनायासै
नोंथांनियानो नाङाखै थावारा
हेलौ
आं खोनागासिनो दङ आं खोनागासिनो
नोंनिखौ मोजां खोनाफैयाखै नोंथां
मा जाबाय थायोथाया नंगौ नामा
औ मोजां खोनायाखै
अ नोंथाङा एसे आन्ज्रायनानै थाथलाय अबावबाफोर
र र थांनि र
हेलौ एसे थावार गोनां जायगायाव थाहैथलाय नोंथाङा
औ दा
अ नोंथां औ नोंथाङा फ्रि नामा
अ दसे दसे मोजां खोनादों दसे दसे थाबथादों हेलौ
औ खोनाबायना नोंथां
खोनानायाथ दसे दसे थाबथा थबाय थादों नोंथां
औ दा नै मोजां खोनालायबाय
औ मारै नोंसिनिखै खबरा
हो नोंथाङा मा होनदोंमोन
नोंसिनिखै खबरा मारै होनदों गायनाय फुनाय सोलिबायना ओ
गायनाय फुनायाबो मोजांङै सोलिगासिनो नोंथांं दासान्दि
औ गायखांबाय नोंसा
गायखांथवाखै नोंथां
औ
खावसेयानो दं दासिमबो फुरा गायजोबनो हायाखै जोंहा।
मा-मा माइ गायो ओरैनो नोंसिनिखै?
अ जोंहाथ' देग्लायो नोंथां
उम
माइब्रा माइबो जोंहा देग्लायो।
औ।
आरो रनजित माइबो जोंहा।
उम-उम।
नोंथांमोनालाय मा-मा अ बिराद बुरजा गायदों।
ओ जोंनाबो बेनो माइब्रा ओमफ्राय एसे गायो बांद्राय बुरजा गाया माइब्राखौ जानो आन्था एसे। ओमफ्राय बाखिया बेलेगा माबा माथा गायजोबो आरो फरिमलखौनो गायो। दैबाना जायो नामा नोंसिनिखै?
औ जायो नोंथां जायो।
ओ उम।
मैयाबो जानानै थांलायबाय जोबोद गिदिर दैबाना।
उम। खहाफोरबो खालामलाङो नामा?
औ खहायाथ' गोबां खहा जालांबाय गायखानाय दुब्लि फोरखौनो जाबोर जाला फैनानै फैसिनफिनजोबबाय आरो गोबां फबसिनबायबो बालाजों।
अ बिदि आरो ना।
औ नोंथां जोबोद गाज्रि थासारियाव जानानै फैबाय आरो दै बानायाबो।
दाउ अमाफोरालाय खस्थ' मोनासै दाउ अमा
फ्राबो खस्थ' मोन्दों नोंथां मा खालामबावनो उफाय गैया बेबायदिनो थानो गोनां जाबाय बिसोरबो।
ओ ओ।
नोंथांमोननिथिं दैबानाफोर जायाना?
जोंनिथिंलाय जाया जानायालाय बोरिना।
औ औ।
उम।
मोजां दे नों-नोंथां नोंथांमोननिथिंसो थाहैनांसिगोन खोमा दां।
थाफैजायो। उम।
औ औ नंगौ ना?
औ जेबो नङा थाफैजायो दै लोमाना। खिन्थु गायनाय फुनायाव बोरि जायगा नालाय गायनाय फुनायाव एसे खस्थ' जायो आरो। अखानि दैजोंसो गायो नालाय अखा हाबा हाबा गायनाय जायो नालाय।
अ नंगौना?
ओम गोरान खेथि बांसिन मावनाय जायो आरो। माइब्रा बांद्राय मावनाय जाया।
औ औ नंगौना नोंथां!
औ नंगौ। गो ओ मै
ओरैनो नोंथांमोननिथिं मा मा खेथि खालामनाय जायो?
खेथियाथ' मैगं थाइगं गायो ओमफ्रायो साहापात बांसिनानो साहापात गायबाय। माइ जाबाङाबो नालाय बोरि नालाय। सोरबा सोरबा साहापात गायो आरो सोरबा सोरबा ओ थरमुसआ बिदिनो मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइनि खेथि खालामो आरो थरमुस मावो आरो बानलुबो बिराद गायो जोंनिखै।
अ नंगौना नोंथां?
उम मा-मा-माइ जाला नालाय।
औ औ।
उम।
जायो दे नोंथां बिदिबाबो जिउखौल' खुंनो हानांगौ।
औ।
थांना थानायाव मोनसे मोनसे राहा खालामनानै लाबानो जायो जेबो नङा।
औ। बिदिनोनो खुंनानै जालांनोसै।
ओम बिदिनो खुंनानै जालांसै जिउ मोनसेखौ खस्थ' मस्थ'।
औ नंगौ नोंथां नोंगौ, सैथो खोथाखौनो बुंदों नोंथाङा।
उम मैगं मैगंआवबो बिराद खस्थ' दङ आनालाय मुलि सारबाय थानांगौ एम्फौनि मुलि होनांगौ आरो दै सारनांगौ, हासार सारनांगौ।
अह नंगौना नोंथां?
उम मालाबा समाव हाजिराबो मोननो थाङा मैगं थाइगं खानाय समाव बेबायदि जायो आरो।
अ
ओ-ओम मोनग' लांलाय लांजोबो मानसि खाग्रा मोनैयावनो हारसिंनो मावनो हाया नालाय
औ औ
उम खेथिजोंनो जानाय जायोना इथिंजाय।
औ
उम
मोजां दे नोंथां बिदिनो मावनानै जानांगौ।
ओं
रावनिबो खहा खालामाखैना खस्थ' मावनानैसो जादों नालाय नोंथां।
औ जाखांबाय नोंथांमोनहा?
जाथ'वाखैनो जोंहाबो आं संगासिनोसो दङ दायो।
ए माथो ओंख्रि
ओंख्रियाथ' माबासोमोन जोंना आलुजों इस्कस सिनायोना नोंथाङा इस्कस हेलौ
औ सिनायो गायो बिथिंनो स्कसखौबो
अ
उम
आरो बेनि उनावहाय बयलारजों आलु भाजि
औ दे
गायनाय फुनाय दिनाव गोथाव गोथाव संना जानांगौ नोंथां।
औ मावनानै दांनानै मेंओना
औ औ देहाफोरा थागद जायो नालाय
ओम ओम ओरैनो मा मा ओंख्रिखौ जानो मोजां मोनो नोंथाङालाय?
आंथ' बांसिनानो नार्जिजों अमा मेजेमखौसो बांसिन गोथाव मोनो नोंथां।
ओ बर'नि ओंख्रि ना।
औ औ।
ओम संनोबोथ' रोंगौदां नोंथाङा?
संनोथ' एसेबां मानि एक्सपारट नङा खिन्थु रोङाब्लाबो एसे एनै संलाबायो आरो थावाबाबो।
ओम औ बर'नि ओंख्रिथार नारजि अमा अनला दाउ। सबाइ दाउ सबाइ साम',
बांसिनानो बयनिबो फेब्रेट जानांगौ बियो।
ओं।
गोथावाबोथ' ओरैबायदिखा बुंस'नो हाया।
औ
जायो जोंहाबो गोबां ओंख्रि रोखोमनि जायो जोहाबो अनलाबो जायो यो आरो मालाबा अनला दाव मा अनला मेवाइ बेफोर बेफोरबायदि जायो आरो।
ओम जानांगौसो बर'नि ओंख्रिखौलाय ओंख्रियालाय। जानांगौसो जायो जानायालाय जोंहाबो। जायो जोंहाबो
नोंथांनिखौ माने एसेबां फिसा खोनाफैदों?
फिसा खोनादों।
औ।
ए। आं मबाइलखौ एसे गोसानाव गोजानाव लादोंबा।
अ नंगौना?
ओम दे दा खोनाबाय गोसा गोसानो?
एसे खाथियाव लाबावबा मोजां जागौमोन नामा नोंथां।
ओ औ। ओमफ्राय नोंथाङा मोजाङैनो दं दा?
औ मोजाङै दं नोंथां।
गायनो फुनो हायो?
खोनायाखै नोंथां।
गायनो फुनो हायो?
औ हायो नोंथां जोबोद गोसो होनानै फुनो फुयो खोथियाफोरखौबो दामा दुमा गोसो होथारो।
ओम फुनांगौ बिदिनो।
नोंथाङाबो हायो जानांगौना?
गायो औ गायो नोंथां जोंना समाबो फैबाय।
अ'
दोनसै नामा?
औ औ दे बिदिब्ला दोनथ'लायसै नोंथां दे।